हेल' नोंथां औ खोनादोंना?
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं? मोजाङै खोनाखादोंना रायलायनायखौ?
ओमफायो औ मोजाङैनो खोनादों दायो नै ओरैनो जिरायनानै दङ। मोनानि खाजाखौ।
औ। अब्ला नोंथाङा सावरायनो थाखाय दसे सम होनो हागोनना आंनो? खोनादोंना?
हागोन दे नोंथां।
औ अब्ला माने दिनैनि माने जोङो सावरायनो गोनां आयदायानो जा औ जेनेबा सावरायनो गोनां आयदा होननानै बुङोब्ला बिदिनो गोदोनिफ्राय माने दासिमाव मोननाय माने न'फोराव बानायनाय आसार फोर बा बायदिसिना जाग्रा मुवाफोर दोनथुमनाय बा गोदो समाव माबायदि दोनथुमनानै जायोमोन? बा मा मा रोखोमै मा मा खालामनानै जायोमोन बा आथिखालाव माबायदि रोखोमै जायो बिनि सोमोन्दै सावरायनोसैना दा खोनाखादोंना मोजाङै?
ओं सावरायजागोन दे नोंथां।
औ अब्ला माने नोंथाङानो
खोनादों